नोंथांखौ खुलुमनायखौसो जासिहरग्रोनाय थाबाय दा नोंथाङा फ्रिमोन नामा एसे?
ओं फ्रियानोमोन
औ नोंथाङा फ्रिबा दायो आं माने मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन दा टपिकआनो जाहैबाय जोङो सल'बाथा खोन्थालायनाय जेरावहाय जोङो ओंथिखौ मोनथिनानै एसे गि यान मोनगोन बा बिदिनो आरो दा नोंथाङा रायज्लायनो हागोन नामा?
ओं हागोन।
अ हायोबा दायो आं नोंथांनि सिगाङाव होमबा फोरमायहरग्रोनो सानदों आंनिनो मोनसे जेनेबा मोनथिनाय सल'बाथा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय
जागोन दे नोंथां फोरोंगोरदो
दा आं बुंनो सानदों मोनसे सल' जेरावहाय बिदिनो हमना ला माबा आरो जिब जुनारनि आं खोन्थानोसै जेरावहाय माबा दंमोन आरो मोनसे बे मा होनोमोनलाय जों बेखौहाय गुमा ओमफ्राय मोस्रोमफोरनि मोनसे जुन होननानै बुङो जों बुङो ना ग्रुप बेवहाय बेनि आरो खोथाया दा गरम बोथोर सम आरो बे गरम बोथोर समावहाय बिदिनो मोस्रोमफोरा गोबां खस्थ' खालामो आरो गावसिनि जानाय आहारफोरखौहाय बिसोर नागिरो ज' ज' यै बुथ थुमो ओमफ्राय गावसोरनि मा होनोम मोनलाय गुदुं सिङाव दोनहैयो आरो जमा खालामो। मा होनोमोनलाय गोजां बोथोराव जे गावसोर जानो थाखाय मानो होनबा इसोर गोजां बोथोरावथ' खस्थ' खालामनो हाया मा होनोमोनलाय गोजांनाय गुसुजोंहाय मावनो हाया माया होननानै बिसोर खौ गरम बोथोराव गोबां खस्थ' खालामो बिदिनो नागिरबाय थायो बिदिनो सानसे खालि मा जाखो बिसोर मोस्रोमफोराहाय गावसिनि न'निफ्राय ओंखारनानै बिदिनो गावोरनि दोननो जमा खालामनो थाखाय आहार नागिरनाय समावनो बिसोर मासे मा होनो मोन गुमाखौ लोगो मोनदों बे गुमाया माने एखे आजां गाजां दंला बायोमोन आरो बिदिनो दामला बायनानै मोसालाबायनानै दंगासिनोमोन दंफां सायाफ्राव जिरायनानै ओमफ्राय मोस्रोमफोराहाय नुनानै बेखौ सोंनाय जाबाय आरो बे गुमाखौहाय ओइ गुमा नों बेयाव मानो एफबायदि आजां गाजां जादों नोंहा जेबो खामानि गैया नामा इयुननि थाखाय नोंहा जेबो साननाय गैया नामा होननानै बुंबाय ओमफ्राय बे गुमाया मेथाइ खनै खनै बुंबाय आरो जेनेबा ओइ जाम्ब जामबाफोर लाइफखौ नोंसोरो रंजानांगौसो एफा बिदि खस्थ' खस्थ' खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै बुंबाय आरो दे ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय मुस्रोमफोरा बुंबाय आरो दे बिदिब्लालाय होमबा जेब्ला समा फैगोन नोङो बुजिगोन नोंथां बिदि होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिसोर गाव गाव खामाय थांफिनबाय आरो मोसोम फोर गावबा गाव आहारखौ नागिरहैफिनबाय आरो बे गुमाया बिदिनो आजां गाजां मेथाइ खनला बायनानै उन्दुलाबायनानै थाबाय थाबाय बिदिनो गोबां सम बारग'लांबाय गरम बोथोराव बिसोर खस्थ' खालामबाय बै गुमैया बिदिनो थाबाय थाबाय ओमफ्राय गोजां बोथोर बोथोरा हाबहांबाय आरो गोजां बोथोर हाबहांनायथ' जेनेबा एसे एनै ए सि ज' खालामनानै थाबाय बे गुमाया नाथाय जेब्ला गुसुआ बारायो होमबा मानसिया मावनो दांनो हाला बेखुमाया ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय मोस्रोमफोरनि मा होनोमोनलाय न' खाथियाव थांनानै बुंहैबाय आंनो जानाय एसे आहार हरदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय बे मोस्रोमफोरा ओंखारनानै बे दिनखालि मिनिफिनबाय आरो जे दिन दं बिदोंमोन ओमफ्राय होनबाय नोंखौथ' जोङो बुंदोंमोन सिगाङावनो जेब्ला सम फैगोन नों बुजिगोन बै समाव जों एफा आराम नोंनि सिगाङाव खो खोथाफोरखौ फोरमायनायाव नों जोंखौ मिनिबाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिदि बुंनानै बिसोरो हाबहैफिनबाय आरो मोस्रोमफोरा ओमफ्राय गुमायाबो गावनि जायगायावनो थांफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थानानै बे गावनि गुमाया गावनि जिउखौ खोमानो हमबाय आरो मानो होनबा आ दार सार मोनजायासै गुसुजों आरो बिदिनो बाब्रबनानै खस्थ' मोननानै माने जिउ गोमाबाय आरो बेना ओमफ्राय मोस्रोमफोरा गावसिनि गोजां बोथोरखौ आरामैनो सोलिलांनो हाबाय जे गरम बोथोराव बिसोरो जमा खालामदोंमोन जानाय आहारफोरखौ बेखौ बिसोरो जायै जायैनो बिदिनो बि समा बारग'लांबाय आरो बिसोर बासिबाय दा नैबे जों आं दा नों नोथांनि सिगावहाय बे काहानिखौ फोरमायहरदों दा बिनि जों सोलोंथायाइयानो बेनो जायो जोङो खस्थ' खालामनांगौ खस्थ'खौ जोङो इयुननि थाखाय खालामनांगौ जों आजां गाजां इउन जानानै थायोब्ला जोंहा इउन निबो जेनेबा फिउसार आवहाय जोंहा माहोनो प्रबलेम जोयो फैनायनि चान्स थायो जों खस्थ' खालामनांगौ बे आरो आंनि साननाया नोंथां आंना फोरमायनाया बेनोमोन आरो काहानिया
ओ नोंथां आं नोंथांनि जे सल'बाथाखौ आं खोनानानै नानै जोबोद गोजोनबाय मानो होनबा आरो आं बिनिफ्राय मोनसे सोलोंथाइखौ मोननो हादों बेनो जे जोङो राइट समावनो जोङो माने गावबा गावनि खामानि खौ मावबासो जोङो इयुन समावहाय जोङो मोनसे बिदिनो मोजां जिउखौ जों खुंलांनो हागोन आरो जोङो राइट समावनो जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो जे जोंनि जे इयुना मोजां जागोन आं बेखौ नुदों आरो बेयाव दायो नों आं आंनि आं आंनि जे सल'बाथा खौ आं खोन्थानो नागिरबाय बे सल'बाथायानो जाबाय ओ सनानि दाउदै
औ
अब्ला माने सासे आबादारि दंमोन आरो बे आबादारिआ बे बे आबादारिनावहाय मासे हांसो दंमोन जे हांसोआ सनानि बिदै दैयोमोन आरो ओमफाय बे सनानि बिदै बिदै दैनायजों बियो बिदिनो बिदैखौ फानै फानैहाय बियो बिदिनो गावनि जिउखौ खुंलांगासिनोमोन आरो दायो जोङो मिथिगौ बयबो ओं हांसो हांसोआ नोंओ सानसेआवहाय मासे'ल' माहोनो दैसेल' दावदै दैयो अब्ला उम बे दैसे दावदैजों बियो उम बे आबादारिया खालि गावनि जानाय लोंनाय बा न'खर खुंनाय खौल' बियो सलिलांनो हादों आरो बिदिनो गोबाव बोसोर बोसोर बियो बिदिनो बे सानसेआव दैसे दैनायजों बियो गावनि जिउखौ खुंलांगासिनोमोन आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो बे अब्ला बेयो सानसेखालि सानबाय आरो आंथ' बे दैसे सनानि दावदैजोंहाय आङो ओ धोनिबो जानो हायाखै होमबा आङो धोनि जानोबाथ' उम‌ सनानि दाउदैखौ आं खेबसे आङो बुरजा मोनबासो आं ओ धोनि जानो हागोन बिनिखायनो आङो हांसोआथ' हो आंनो सानफ्रामबो ओ सनानि दावदै होगासिनो
जुदि आङो बे हांसोखौनो जुदि बुथारनानै बिनि उदै सिङाव जेसेबां सनानि दाउदै दं आं बेखौ खेबसेनो जुदि ब' बर'नबा आङो गोबां धोनि जागोन बिदि होननानै बिनि गोसोआव साननाय फैबाय अब्ला उम बिदि साननायावनो बेयो सानसेखालि गाव हांसोखौ बुथारबाय बियो अब्ला बुथारनायनि उनावहाय बियो नुबाय जे हांसोनि उदैआव दावदै गैया अब्ला बियो सा सानदोंमोन जे आङो खेबसेनो हांसोनि बिसिबां दावदै दं बेखौ बरनजोबनानै आंनोथ' हांसोआ सानसेयाव दै दैसे दैसेल'सो होगासिनो ओम होनबा आङो हांसोनि उदैयाव बिसिबां दावदै दं आं बेखौ खेबसेनो ओ बुथारनानै बिनिफ्राय दाउदैखौ लाजोबनानै आङो धोनि जानो साननाय बेनि सिमाङा जेब्ला बे हांसोखौ बुथारनानै ओ हांसोनि नि उदैआव
दैसेबो दाउदै मोनासै अब्लासो बियो बुजिबाय आरो फसथायबाय जे माने आं मानो बिदि खालामफ्लांखो आङो लासै लासैनो बे दोनि हांसोनिफाय मोननाय दोइसे दोइसे दाउदैजोंनो आङो बेजोंनो ज'माय नानैबा बे बेखौनो आंङो मोजांयै थिनानै आंङो सानसे सम समावबाबो धोनि जाहैगौमोन ना बिदि होननानै बियो गावखौनो फस्थायनो मोनबाय आरो जे हांसोनि दावउदै दैसे दैसेजों बियो गावनि जिउखौ खुंलांगासिनोमोन बे जिउ खुंलांनायनि राहायाबो दायो जोबनानै थां थांबाय आरो बे आबादारिया आरो आवगायनि बायदि बेयो गोरिब जाफिनलांबाय । होमबा जों बे सल'बाथानिफ्राय बे बेखौनो बुजियो जे जोङो । ओं बांसिननिफ्राय बांसिन लुगैनानै जोङो जेबो मावालासिनो जों खालि जोङो । लुगैनाया बाराबा बियो जोंनि माखासे धोन सम्फथिखौसो जोङो उल्था फो मा होनो मा फोजोबलाङो।
दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव गावनि सल'खौ खोन्थाहरबाय । आंबो मिथिनो मोनदों। जे नोंथांनि सल'निफ्राय जे जोङो माबा मोनसे जिउआवहाय नांगौबा जों बेनि थाखाय पेसेनस थानांगोन आरो लबबो जानो नांआ जों जुदि माबा मोनसे बुसथुखो हासिल खालामनोब्ला आं बेखौनो मिथिनो मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय आरो आंनिफ्राय निफ्रायबो जे दहाय नोंथाङा खोनानानै मिथिखादों । जे काहानि दङ जों बेवहाय मा होनोमोनलाय राइट समावहाय जोङो राय बे समावहाय जोङो । माने खामानिखौ खस्थ' खालामाबा जों इयुनावहाय खस्थ' जाहैयो होननानै । दा बेफोरनो आरो।
ओं ओं नोंथां बे दहाय बे सनानि दाउदैयाव । जोंखौ बांद्राय लब जानायखौ जोंखौ खमायनानै नै जोङो जे जोंनाव दङ जों बेजोंनो जोङो बे राहाफोरजोंनो जोङो खामानि मावलांनानै जोङो गावखौहाय धोनि जानो हायो आरो धोनि जानो थाखाय जोंहा जेबो । बे जे जे आबादारिया जेबायदि लब जानानै खेबसेनो धोनि जानो सानदोंमोन। बेबायदि जोङो । गोरलैयैनो धो धोनि जानो नागिरनाया जोंनि माखासे उल्थासो जोंखौ खहा खालामो आं बेखौ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय
औ नोंथां आंबो गोबां सोलोंनो मोनबाय नोंथांनि सल'निफ्राय गोजोननाय मोनदों दा नै नोंथां समबो जानानै फैबायमोन आंना
उम ओमबा जाथ'सिगोन नोंथां ।
औ